हेल' औ नोंथां
मनि उम नोंथाङा फ्रियाव दङ नामा दा?
औ दङ नोंथां दायो बरथ'मान आं फ्रियावनो दंथ'यो।
अ अब्ला एसे सावरायलायदि नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां हागोन।
ओ नोंथांनाव आङो नैबे मरनिं वाकनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै नामा।
औ औ औ औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जोङो मर्निं वाक खालामोब्ला जोंहा ओ मा मा ओ लाब जायो एबा बेनिफिट जायो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ मर्निं वाक होननानै जुदि बुङोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनसे बियो ओ हुदा एबा एक्सारसाइस होननांगोन जोङो मोनसे मर्निं वाकआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां माने फुं समाव मोजां गोजोन थाजिम बारखौबो जोङो मोननो हानाय जायो। जोङो जुदि फुङावनो सिखारनानै जुदि जोङो मर्निं वाक खालामोब्ला देहाफोरा जिथुनिखि ओ उन्दुसोनानै थानाय समाव जिबायदियै माने दुरबल जानानै थानाय बेफोरो जोंहा मर्निं वाक खालामनाय लोगो लोगो जोंनि देहा सिङाव थानाय जिथुनिखि मा होनो जिबख्रिफोर नङा होमबा दा बै जिबख्रिफोरा स्ट्रं जाबोयो आरो बेनिफ्राय देहाफोरखौ जोङो राफोद मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ मर्निं वाक खालामनायजों लोगोसेनो जोङो मा खालामनांगौ हायोब्ला जों ओ देहाफोरखौ आरोबाव फ्राद खालामनो थाखाय देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो एक्सारसाइसबो खालामनो नांगौ। एबा हायोब्ला एसे एनै खारस्रोनोबो नांगौ आरो। औ औ बेबायदि खालामनो नांगौ आरो लोगोसे ओमफ्राय जोङो जेब्ला एक्सार्साइस खालामगोन खालामखांनायनि उनाव जों हायोब्ला दै लोंनांगौ दै। गुसु जोङो मोनायाव बिदिनो फुदुंबाय फुदुंनानै जेनेबा बासि थानाय नङा होमबा गुदुंखौ जेनबा गुसु खालामनाय नैबेफोरबायदिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो दा बेबायदि माने लोंनो हायोबा मोजां आरो लोगोसे जोङो फुं समाव देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय जों आरो मा खालामबावनो हायो जेरै बुट-बुटखौ जोङो मोनायाव सोमबाय आराम सुनानै नङा होमबा नोंथां औ खौ जोङो मोजाङै सुबाय सुनानै बेनिफ्राय बेखौ आरामनो साफ बा सुनानै सोमनानै दोनबाय हरसे सोमनानै दोननानै अखानाययै आरामनो जोङो सिनि गरनैसो होनानै बै दैखौबो जों मोजां सुखानाय नालाय बुटखौ जों दैखौबो लोंनो हायो आरो लोगोसे जों बे बुटखौ जानानै होयोबा जोंनि थाखाय माने देहाया एखेबारे मोजां जायो आरो थारमाने जोङो बुधनिफ्राय प्रटिनखौ मोननो हायो हायो नालाय देहाया औ भिटामिन मोनो औ
औ भिटामिन भिटामिन ए लोगोसे प्रटिन ना नोंथां औ औ
देहायाबो माने थागद जायो आरो ओंखायनो आं सानो माने फुङाव थाबायनाय एबा मर्निं वाक खालामनाय आरो लोगोसे एक्सारसाइस खालामनाय बियो देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आङो सानो आरो थारमाने लोगोसे आंबो खालामो जेरै फुङाव दाबो आङो थाबायगासिनो दङ ओमफ्राय फुं समाव आङो मर्निं वाकबो खालामो आरो लोगोसे एसे एनै बिदिनो एक्सारसाइस खालामो आरो देहाफोरखौ माने मोजाङै लाखिनो थाखाय फ्राद लाखिनो थाखाय आरो उदैनि माखासे जिथुनिखि बेरामफोर माखासे जेरै उदै सानाय बा बायदिसिना बिदिनो गेस्ट्रिक होननानै बुङो नङा होम दा बे बेफोरबायदि माखासे बेरामफोराबो एक्सारसाइसनि गेजेरजोंनो खारलाङो आरो एसे-एनै बिदिनो जरा-जरा मोदोमफोर सानाय-सुनाय जानाय दा बेफोरबायदि सानाय-सुनायफोराबो हामलाङो आरो हामनायालाय दा प्रेकटिकेलि आङो जेरै खालामनानै बेफोरखौ माने मोनदांदों आरो दा बेनिखायनो आं सा सानो माने मर्निं वाक खालामनाया आरो एक्सारसाइस खालामनाया देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आङो सानदों आरो दा नोंथांनि बायदि ब्ला नोंथाङा मा फोरमायथि होनो सानो जेनेबा बे मरनिं वाकनि सोमोन्दै
थिगैनो बुंदों नोंथां नोंथाङा जि बुंदों बे गासिबो सैथोआनो आरो जों जेनाखि न' सिङाव हरसे मानि उन्दुनानै थायो नङा होमबा अब्ला जोंनि सेल्सफोरा एबा जिबख्रिफोरा माने नोंथां बुंनाय बायदियानो ओ उन्दुसोनानै थायोब्ला जोङो रेस्ट दोननाय रेस्ट दोनबाय थानानै जुदि बिदि दोनबाय थायोब्ला जोंनि सेल्सफोरा माने ओ अलसिया जालाङो आरो माने माने राफोद जाया ओंखायनो जोङो जेब्ला नोखि सोरांबाय मरनिं वाक जानाय लोगो लोगो ओ ओ सोरांनाय लोगो लोगो मानि जोंनि सेल्सफोरखौ मानि एक्टिभ खालामफिननो थाखाय जोङो माने मर्निं वाक खालामनांगौ आरो लोगोसे जोङो मरनिं वाक खालामोब्ला माने जेनाखि बार बे बारा माने फ्रेस जायो आरो माने जेबो मैला थाया फुंनि समाव बेनिखायनो जोङो मानि फुंनि जेनोखि बार बे बारखौ जोङो ओ जोंनि सिंआव सोहरनो हानांगौ आरो जोंनि अब्ला जोंनि सेलसफोरा माने बे अक्सिजेनखौ जोंनि गोथार बारनि अक्सिजेनखौ लानानै मानि राफोदसिन एक्टिभसिन जानोसै आरो लोगोसे जोङो मानि मनि फुंनि जेनाखि सान बै सान जोङो बेखौ ओ लानांगौ आरो। थारमाने फुंनि सान साननि जेनाखि जोंनाय बे जोंनाया जोंनायखौ जोंनि सेल्सफोरा माने एबजर्ब खालामो। आरो बिनिफ्राय जोङो भिटामिन दि मोननाय जाहैदों औ ओमफ्राय भिटामिन डियाथ' जोंनि बेगें प्लास जोंनि बेगेंखौ गोरा खालामो आरो जोंनि हारा हादिखौ मानिे गोरा खालामो आरो। ओंखायनो जोङो हायोब्ला माने भिटामिन खौ बा फुंनि सानदुं खौ जों लानांगौ आरो जोङो जे फुंनि सान्दुंखौ लागोन अब्ला जोङो देहाखौ राफोदबो मोनखायो आरो।
औ नंगौ।
आरो। ओ-ओ। ओ बेनिखायनो नोंथाङा ओ हयथ' थिग खोथाखौनो बुंदों ओ मर्निं वाकखौ खालामनांगौ जों साफ्रोमबो खालामनांगौ। आरो माने बेबायदिनो जोंनि देहानि थाखाय मान गोबां लाब होयो आरो मर्निं अवाकआ। ओ बिनि बादैबो नोंथाङा बिनि सायाव आरो दाजाबदेरबावनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ दा मर्निं अवाकखौथ' दा नोंथाङाबो फ्राय मोजां मोजां माखासे बोसोनफोरखौ होलांबायानो बा खिन्थालांबायानो। जोंनो नंगौ जों फुंनि जिथुनाखि सान बे साननि जि सोरां रोदा बे सोरां रोदाखौ जोंनो जोबोद गोनांथार। बेखायनो जों फुं समाव सान्दुंखौ जोङो सायनांगौआनो थारमाने जोंनि देहासो सोलेराव सान्दुं थारमाने जोंनि जि बिगुर बै बिगुरा माने बे साननि जिथुनिखि सोरां बे साननि सोरांनि ओमफ्राय बियो सक्तिखौ बोनानै लायो आरो। दा बेखायनो जों सान्दुंखौबो नांगौ दा नोंथाङा बुंदों जोबोद मोजां बियो। साननिफ्राय जोङो दि भिटामिन खौ मोननो हायो जायजों जोङो स्ट्रं जानो हायो जोंनि हाराफोरा राफोद जानो हायो। बेफोरो आरो आरो स्किननि माखासे एसे एनै माखासे प्रब्लेमफोरखौबो बियो सल्भ खालामनानै होयो आरो। बेयो जोबोद मोजां औ ओंखायनो जोङो मर्निं अवाकखौ खालामनांगौ हायोबा नङा होमबा नोंथां?
जों फ्राय नुनो मोनो माने आजिखालि माने मानसिफोरा कनसियास जाबाय आरो। मर्निं वाकआ मासत बि मोन ओ बे हिसाबै जोङो नुनो मोनसै आरो जेरावबो मर्निं अवाक खालामनाय। ओ उन्दैफोरनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासिबो माने मर्निं अवाकखौ खालामसै आरो माने जोंनि फिजिकेल जोंनि देहानि थाखाय जे मर्निं वाकआ ओ उइदाउट मुलि जेनबा जोङो जेबो मदिसिन बाहायालासिनो जोंनि देहाखौ फाहामनो हानाय मोनसे मोनसे रोखोमनि बियो मेडिसिन बायदियानो आरो दा बेफोरखौ बुजिनानै ओ जों साफ्रोमबो आजिखालि मरनिं अवाकखौ खालामसै आरो।
औ जोंनिथिंबो आथिखालाव खालामो। जोंनिथिंबो दायो एखेबारे माने बोराय बुरि गासैबो सोरांनाय लोगो लोगो फुङावनो मरनिं वाक खालामनायखौ नुनो मोनसै। लामा लामा थाबायनाय लामा लामा बिदिनो ओ खारनाय एक्सारसाइस एसे एनै खालामनाय बेफोरबायदि जोंनि थैजायबो बिदिखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव माने माने देहानि थाखाय जोबोद मोजां नालाय बे। फोरो बेखायनो माने ओ खालामसै आरो गोबांनो। बोराय बुरैनिफ्रायनो लानानै लामा लामा इदिनो थाबायनायखौ जोङो नुनो मोनस आरो दायो आथिखालाव जोंनिथिं आरो दा नोंथांमोनथिंबो बिदि
बिजिरो बिजिरो नोंथां। बिदिनो लोगोसे नोङो बे समाव गारि मथर फ्राबो फ्रि जायो माने बांद्राय खारा आरोना नोंथां आरो जेसेनो माने सानजौलांगोन एबा जेसेनो साना गोजौ जालांगोन एसोरनो गारि मथर खारनाया बारा जसै लोगोसे बै बारहावा फाबो हाद्रि गुन्द्राफोरजों गुबुंले जानोसै नाथाय नैबे फुंनि समाव माने बारा बिराद गोथार जायो आरो ओ फ्रेस जायो दा बेफोर माने जोंनि देहाखौ मान ओरैबायदि मोनदांहयो माने जों
औ
दा अब्ला नोंथाङा ओ थिगखौनो बुंलादो गासै गासिबो सैथो खोथा आरो मोजां खोथाखौनो बुंलांजोबबाय। जे मरनिं वाक खालामनानै जोङो मा मा लाब जायो। बा जोंनि देहानि थाखाय ओ - माबोरै जोंनि देहाया जे मरनिं वाक खालामोबब्ला गोरा जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजांखौनो बुंलांबाय। दा आं सानो ओ जोंनि टपिकखौ एसेबनो फोजोबजासिगोन नामा नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां दा आं नोंथांनिफ्राय गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनो मोनबाय बिनिखायनो आं नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनोबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो लोगोसे नोंथाङा माने गोबां ओंथि गोनां खोथा बुंनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर। बावबाव बावबावबाय
औ नोंथांनिसिमबो
दे अब्ला बेखिनियावनो फोजोबनोसै ना नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथां औ औ दे